हेल' हेलौ औ खोनादों ना नोंथां?
हेल' नोंथां
औ खोनागोनना खोनायाखै नोंथां?
औ औ खोनाब नोंथां औ।
औ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रियानो दा।
हेलौ अ
औ औ नोंथां।
ओ नोंथां नोंथांजों आं ओ जेनबा नोंथांमोननि ओनसोलथि जेनेबा मा मा जेन बा मा मा मैगं थाइगं मोनो ओमफ्राय जेनबा मैगंखौ जेनेबा नों मा मा मैगंखौ बांसिन जानो मोजां मोनो जेनेबा ओमफ्राय बेफोरखौ माबायदि गायो बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे?
औ औ हागोन नोंथां। बिदिनो मैगं आलु टमेट' आलु टमेट' मुला ओमफ्राय सबाय बिमा बेफोरखौ मोननाय जायो आरो। ओरैनोथ' गोदावसिनानो ज बिदिनो टमेट'फोरखौ गोदावसिन मोननाय जायो। बेदरफोरजों संब्ला टमेट' ओंख्रिया बिराद गोथाव जायो आरो।
औ नोंथाङा जेनेबा टमेट' जानो गोथाव मोनो होनदों।
ओ।
औ जेनेबा टमेट'खौ जेनेबा माबायदि सङो जेनेबा माजों बांसिन गोथाव मोनो जेनेबा बेनि बागै नोंथाङा फोरमायना खोनथालाय।
अमा बेदर बेफोर
औ।
एसे गुुरुंजा बा बेयाव होनाय जायो आरो बेदरखौ एवफ्रामनाय उनावहाय संख्रि होनाय जायो आरो होनानै संनाय जायो ओ दा